औ मानोबा हरदोंमोन
अ नोंथांजों दा जों ओंख्रिफोरनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन औ औ नोंथाङा ओरैनो औ
नोंथाङा ओरैनो माने बर'फोरनि ओं ओंख्रि बा दोरोङारि ओंख्रि औ बेफोरनि सायाव मा मा फोरमायनो सानो माने
बेबादि
बर'फोरनि दोरोङारिनि ओंख्रिफोरनि बिथोराव माने मा मा ओंख्रिखौ माने साबसिन मोजां मोनो आरो नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ हागोन नोंथां ओरैनो जोंनि बर'नि दोरोङारि
अ
बे ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ अ अनला सबाय बेफोरखौनो होननानै बुंजायो ओरैनो जों माने अनला सबाइखौ बांसिनै बर'नि दोरोङारि होननानै सिनायथि मोनो आरो बेनि अनगायैबो साम खांख्राइ बेफोरबो जोंनि जोंनि बर' नि दोरोङारि ओंख्रि आरो बेफोरबो आरो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओंख्रि बाबो जायो आरो
औ औ
ओरैनो नोंथाङा नोंथां ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो नोंथां औ खोनादों नोंथां
आङो
खोनादोंना
आङो बि औ औ खोनादों नोंथां
होन दे नों
आङो बिदि आङो बिदिनो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला माने बांसिन मोजां मोननाया जाहैबाय माने नारजिजों अमा मेजेमजों आरो नोंथां
नोंथाङा बे औ होनदो नोंथां
ओमफ्रायो माने बिदिनो अनलाजों दाउखौबो मोजां मोनो आरो सबायजों साम थाबाय जोंना ओरैहाय ओमफ्राय बिदिनो गोबां दं नङा होमबा आरो नाफामबो दं नाफामजों जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेबो नाफामाबो बेफोरखौ आं बहुत मोजां मोनो आरो नोंथां बिदिनो माने नाफामखौबो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो बानायबोनानै जाबोनाय नालाय नोंथां बेखायनो बहुत मोजां मोनो आरो आं नाफामखौबो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा नोंनि नोंथांनि ओ फ्रेभारेट ओंख्रिखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथां नोंनि बांसिननि मोजां मोननाय ओंख्रिखौ
औ औ हागोन नोंथां माने आंनि सबसे मोजांसिन माने मोजां मोनसिननाय ओंख्रिया जाहैबाय नारजिजों अमा आरो नोंथां
अ नंगौ नोंथां
नोंथांनालाय
ओमफाय
नोंथांनालाय मबे ओंख्रियाहाय सबसे साबसिन नोंथांनि थाखाय
आंनि आंनि आंनि ओंख्रिया आंनि बयनिख्रुइबो साबसिन ओंख्रिया माबा अनलाजों दाउजों नोंथां
अ औ आरो जेनबा बिदिनो बेफोरनि अनगायै बेलेग ओंख्रिफोर माने जिखुनु माने बर'नि दोरोङारि नङाब्लाबो बेलेग ओंख्रिफोरखौ जानो माबायदि मोजां मोनो नोंथाङा
ओरैनोथ' आं बुहुत मोजां मोनो बेलेग ओंख्रिखौबो ओमफाय नोंथाङा बे नारजि अमाखौ ओरैनो मा मा मा मायै माबोरै माबोरै बानायनो बानायो माबोरै माबोरै सङो नोंथाङा अननानै एसे बेनि बागै खोनथानो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जि मिथियो बेखौ खोन्थालांसै आं नोंथांनो
औ नंगौ नोंथां दे
औ जोंहा गिबियावनो नारजि नांग्रोगौ नङा ओमबा नार्जिजों अमाजों जानो थाखाय औ जोंहा नारजिखौ संनायनि सिगां जोंहा बिदिनो एक घन्टा बा से घन्टा बा नै घन्टासो माने दैयाव सोमनानै दोनग्रोनांगोन आरो नोंथां।
ओं
औ बिनि उनाव जोंहा बेखौ सोमखांनायनि उनावहाय से घन्टा नै घन्टानि उनावहाय जों बेखौ मोजाङै सुनानै माने रुग्रनो हायो आरो नोंथां ना रुगारनो हायो माने गोखाया खारनायनि आरो माने बांद्राय गोखा जायैनि आरो रुगाराबाबो जायो ओरैनो डाइरेक्टयै माने संबाबो जायो आरो माने नोंथां माने बिदिनो रुगार रुगारनानै बा ओरैनो दडाइरेक्ट माने बे दैयाव सोमखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ दै एसे संख्रि आरो खारै होनानै गोबाव माने फुदुंनाय जाबाय आरो माने ग्लाब ग्लाब बिनि उनावहाय बियो माने जेब्ला बे रुइगोन ना नोंथां खारैया खारै होनानैहाय नारजिया जेब्ला रुइगोन ना बेखौ माने जोङो सागंजों साग्लिनाय जायो आरो माने नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ औ बेखौ साग्लिनानै जोंहा मोजां दोगो दोगो माने गेब्लेहोनांगौ आरो नोंथां आरो जोंहा ओरै औ अमा बेदरबो होनांगौ नंङा होमबा नोंथां नारजियाव
औ नंगौ नोंथां
औ बे अमा बेदरखौबो जोंहा गुबुन फारसेखै माने एवथ्रमनानै लानांगोन आरो जोंहा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोंहा जेब्ला एवथुमनानै लागोन पियास मस्ला संख्रि हालदै बेफोरखौ गासैखौबो
उम
जि जे नांगौ बेखौ होनानै जोंहा मोजां एवथुमनानै लाखानांगौ आरो माने जोंहा आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो जेब्ला बे नारजिया ग्लाब ग्लाब गोदौनानै जेब्ला सागंजों सानानै गेब्लेेजोबबाय दोहो दोहो गेब्लेेजोब्बाय जेब्ला अब्ला जोंङो एसे दै होदेरनानै बे बेदर एवथुना दोननायखौबो जों बे ओंख्रियाव नारजि ओंख्रियाव जोंङो होसननो हायो आरो नोंथां
अ नंगौ नोंथां
आरो जोंङो बिदि बेदरखौबो होसननो हायो आरो ओरैहाय जोंहा नार्जिखौ डायरेक्ट बे बेदर एवसोमनायावबो माने होनो हायो आरो नोंथां माने बयहाबो संनाया आलादा आलादा खान्थि बा नेम थायो नांलाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
माने जाय जेरै गोसो बिदि संङो नालाय नोंथां औ
औ औ नंगौ नोंथां
औ बयनाबोथ' मिलायजोबा नालाय नोंथां बयहाबो एसे
औ नंगौ
सोलायनाय जायो नालाय नोंथां औ बिदिनो माने जोंहा बेदर बे खौ होसनबाय बिदिनो गोबाव गोदौ होबाय ग्लाब ग्लाब ग्लाबनो
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो जोंहा जेब्ला ग्लाब ग्लाब गोदौखांनानै एसे गोदौ होनानै माने अब्लानो जों बेखौ जाजानाय जानानै फैयो आरो माने नोंथां ओंख्रिया औ बेफोरबायदिनो नार्जिजों अमाजों बानायनाय जायो आरो माने
औ
औ
ओरैनो ओरैनो नोंथांङा ओरैनो बांसिनै माब्ला समाव जायो बेफोरबायदि ओंख्रिखौ नोंथां ओरैनो सानफ्रामबो माने सप्तायाव खनसे ना मासाव खनसे बेबायदि जायो नोंथां
बिदिनो दान मोनसेफ्राव खनसे बा खननै बेफोरबायदि जानाय जायो आरो नोंथां गोबावजों औ औ सामफ्रामबोथ' खारै ओंख्रि बा बेफोरबायाददि ओंख्रि जाजाबाय थाया नालाय नोंथां बेनिखायनो गोबावजों खनसे बेफोरबायाददि जानाय जायो आरो माने नोंथां
औ नंगौ ओरैनो नोंथांङा बेफोरनि अनगायैबो माबाफोर मैद्रु मैलाफोरखौ जानो मोजां मोनो नामा नोंथां नोंनि मैद्रु मैला नोंनि साबसिनै मोजां मोननाय मैद्रु मैला ओंख्रिफ्रा
औ औ नोंथां बिदिनो जोंहा लाइ लाफा बेफोरजों ज' लगायनानै माने मैद्रु मोनसे एवनाय जायो बे फाजा बेफोर मैद्रु एवनाय जायो बिखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो माने नोंथां गोथां गोथां मैगंखौ बिदि माने ज' लगायनानै संनाय बा एवनाय बेफोरखौ आं बुहुद मोजां मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङालाय बेफोरखौ मोजां मोनगोना मोना
आंबो मोनो नोंथां आंनि आंनि मैद्रुआ जाहैबाय सिंसाब नोंसिोरनिथिं मा होनो दैनि बेसर होनो ना मा होनो नोंथां
माने बे आं बे मैद्रुखौ जायोब्ला माने बिराद मोजां मोनो आरो माने बे मैद्रुआ दैयाव थायो दैनि सेर सेर बेयो ओ रज'यो आरो जाय औ जेनेबा दस्रा जायगाफोराव गुबुन जायगाफोराव माने दैनि बेसर होननानैबो मिथियो ओमफ्राय जोंनिथिं सिंसाब होनो आरो बुंङो नोंथां
अ
ओमफ्राय बेजों लोगोसे से माने आं अनलाजों दाउजोंखौ आं बांसिनै मोजां मोनो आरो आं अनलाजों दावजोंखौ आंबो बेबायदि दिननो नोंथां बुंनाय बायदि मासाव खनसे बेबायदि जानाय जायो आरो नोंथां
औ औ
खनसेबा खननै बेबायदि जानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ ओमफ्राय बे अनलाखौ मारै सङो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा
औ अनलाखौथ' नोंथां ओरैनो माने सिगाङाव जोङो माइरंखौ हो माने मोनसे मोनसे दोनग्रा जायगायाव गोथौ जायगायाव जों दोननानै माने दै सोमनानै दोननांगौ आरो जा माने दैखौ मानो सोमो होननानै बुंङोब्ला जाहाथे बे माइरङा माने गुरै जायो आरो देनायाव गेब्लेयो दा बे माइरंखौ दसे सम सोमनानै आधा घन्टा बा नैजिबा मिनिटसो संनानै सोमनानै माने उवालाव उम देनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय देनानै बिदिनो दैखौ माने अराव फुदुंनांगौ फुदुंनानै माबाखौ अनखौ होनांगौ अनखौ होखांनायनि उनाव ओ खारै होनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय दसे नेनांगौ आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय एवथ्रुमनानै लानाय अमा बेदरखौ हो होनांगौ आरो ओमफ्राय दसे सम नेनायनि उनावनो बियो माने माने मोनसे मोनसे अनलानि महर अनला ओंख्रिनि महरा फैयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ ओमफ्राय नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबाय होनोमबा दोन्थ'लायसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे नोंजों सावरायनानै बहुद माने गोजोननाय मोनबाय नोंथाङ औ
औ आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंजों सावरायनानै
औ दे होमबा नोंथां उननि समफ्राव लोगो मोनफिनगोन नोंथां दे।
औ दे नोंथां जायो दे।
औ दे नोंथां।